थां
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायथिखौ जा बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां
नोंथांङा माबोरै दं दासान्दि
मोजांथ' नोंथां
अ नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां सम होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां दे सावरायनो हागोन
आं माखासे आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन
उ
मानो होनोब्ला आं दा आबाद मावो गुबै मैगं-थाइगंनि आबादखौनो आं बांसिन मावो बेनिखायनो आं मैगं-थाइ थाइगं आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों मैगं आबादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मैगंनिफ्रायनो जोङो गुबुन-गुबुन रोखोमनि भिटामिन कनि संख्रि आरो माखासे सुफुंसार आदारखौ मोननो हायो बिफोराव गोबां रोखोमनि भिटामिन थायो जाय खौ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार जायो बै भिटामिनफोरखौ जों मोनफुंनो थाखाय मैगं-थाइगं बे आदारखौ जों जाथारनो गोनां जायो जुदि मैगं थाइगं बे आदारखौ जायाब्ला जोङो सावस्रियाव गोबां हेंथा सफैयो जों गुबुन-गुबुन रोख फोरनि बेराम आजारजों सन्देर जानो गोनां जायो। आरो माखासे आंखाल जा बेरामफोर जायो बेनि थाखायनो बै मैगं थाइगं आदारखौ जानो नांगौ जायो। मैगं थाइगं नि आबाद मावनायनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों फोरमायनो सानदों मैगं थाइगं आबाद मावनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि हा नांगौ गुबुन गुबुन रोखोमनि हायाव गुबुन गुरबुन रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद जायो गुबैयै खायसे मैगंफ्रा हा बासिया आरो खायसे मैगंफोरा हा बासियो। हा मोजां नङाब्ला बफोर मैगंफोरा जानो नागिरा। बेबादिनो गोजौ जायगाफ्राव आलु बेफोर बायदि आरो बेसर मैगंफोरा जानो नागिरो। आरो बोथोर नायनानै मैगंफ्राबो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो थाङो थामहिनबा जोङो गोजां बोथोराव गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगं मावनाय जायो बेबायदिनो जोङो मैगंखौ गाहायै मोनब्रै अ सरि निमाहा बियो।
मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो। रबि खारिब आरो मोनसेया जाबाय जायेथ आङो बेफोरनि मोनथामबो आबादफोरखौनो मावो नोंथां।
गिबियाव रबि फसल हिसाबै आङो गोजां बोथोराव जेरैबायदि आबाद मावो बे आबादखौ मावनाय जायो जेरै खबि अल कबि, फुल कबि आरो लाइ, लाफा, गाजर, मुला आरो बेजों लोगोसे बे समावनो फानलौ, दुन्दिया बेफोरबायदि मैगंखौ आङो मावो। आरो बेबायदिनो
साइद फसल हिसाबै खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ मावो आं बेफोरखौ खाथिनि बाजारावनो फाननानै गोबां रांखावरि आरजिनो हायो। आरो आं बेबायदिनो न'खरखौ खुंलांगासिनो दङ। आरो गुबुन सुबुंफ्राबो आंनिफ्राय बोसोन लानानै बै आबादफोरखौ मावनो लागासिनो आरो बिसोरबो मोजां फिथाइ थायहोनाय जादों आरो बिसोरनो बिसोर ओ बिथांमोनाबो आं जेरै आंनि न'खरखौ सुफुंनानै दङ गुबुनफ्राबो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ नोंथां। आरो बेबायदिनो खारिब फसल जायखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो बै मैगंफोरखौ जोङो जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला बे खारिब फसला बे समाव दैज्लां बोथोर नालाय मैगं थाइगंनि जोबोद आंखाल जायो बेखायनो बै समाव मैगंफोरखौ दिहुननो हायोब्ला आरो बांसिन मुलाम्फा गोनांसिन जाबावो। मानो होनोब्ला बे समाव दैज्लां बोथोर जानायखाय बायदिसिना दैबाना आरो ओ अखा बेफोरनि हेंथाजों जुजिनो गोनां जायो बेखायनो गोबां मैगं थाइगंफोरा
थैनो गोनां जायो बेखायनो बे समाव बांसिन दिहुनथाइ होनो हायोब्ला बांसिन बिबांनि मुलाम्फा जानो हायो नोंथां। दा बेफोरबायदिनो
बै मैगंफोरखौ मावनाय जायो। बेफोर मैगंफोरखौ मावनाय समाव माखासे हासार एबा मुलिफोर होनाय जायो मानो होनोब्ला आथिखालाव हासार नं आरो होआब्ला मैगं थाइगंखौ दिहुनन्नाया गोब्राबसै। हाखौ आंङो सिगांनि बादि हालेवनाय ओ मोसौजों हालेवला दायो। आंङो न'आव थानाय ट्रेक्टरजोंनो बेखौ हालोवनो लासै आरो बेनि हेफाजाबैनो आंङो मोजां दिहुुनथाइ मोननो हादों। एम्फौ एनला बेफोरखौ बारहोनो थाखाय एबा बिसोरनि हेंथानिफ्राय रैखाथि मोनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि मुलिखौ बाहायनांगौ समजों लोगोसे गोरोबनाय ओ हासारफोरखौ होनो नांगौ। बेबादिनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंङो माखासे उम मोसौ बोरमानिफ्राय बै फसलफोरखौ रैखाथिनि थाखाय बेराबो होथारनो नांगौ। दा आंङो नोंथां मिथिखागौ बेराया जोबोद गोनांथि बे बेरा गैयैनि थाखायनो मोसौ बोरमाफोरा हाबो आरो मोसौ बोरमा हाबनायनि थाखाय
बे फसलफ्रा खहा जायो आरो खायसे सुबुंफोरा मोसौ सौ बोरमाखौ जानला मोनला हगारो बेनि थाखाय दावराव दावसिबो जायो। बेखायनो नोंथांङा एबा गुबुना बेराखौ होथारनो नांगोन नंङाबा ओ बेबायदिनो दावराव दावसि जायोब्ला
उसुबिदा जायो दा नोंथांङा आंनि सावरायनायखौ ओ बुजिबाय जानांगौ दा नोंथांङा ओम गोथै फबनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागो गोन नामा आं बिनि सोमोन्दै ओ एसेबो मोजांङै मिथिया बेनि थाखाय नोंथांनाव आंंङो ओ सोंनो सानदों नोंथांङा आंनो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां मानसिया जोनोम जायोब्ला सानसे थैखायो नङा होमबा? थैनायनिफ्रायथ' रावबो बारग'नो हाया ओ थैनाय गोथै गारनायनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो सानदों। ओ गोथै गारनो थाखाय दाबफा गोथैसालि थाखायो जेनेबा गोथैफोरखौ ओ साफा सानैनि अनगायै बांसिनानो सावनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो दाना।
गोदो बांसिनखौनो फोथोराव लांदाङै गारनाय बेफोरखौ नुयोमोन खायफा खाय फाल' हायाव फबनाय बेफोरखौ नुयोमोन आरो गोदोहाय। खायसेबा थैनायनि उनाव गावखौ मा रोखोमै गारनांगौ ओ बेखौ थैनायनि सिगां गोथां समावनो न'खरनि मानसिफोरनो जेनबा खोन्थालांखायोमोन आरो सावनांगौबा सावनांगौ बा फबनांगौ फबनांगौ बेफोरखौ खिथालांखायोमोन बिदिनो मावनायबो जायोमोन आरो थिनायफोरखौ खायफानि बायदिब्ला गोथैखौ दाउखा सिगुन सिलाफोरा जायोब्ला थैनाय मानसिया पापनिफ्राय बारग'नो ओ बारग'नो हाया होनना फोथायनाय दंमोन आरो गोथै सालियाव लांदाङै गारनानै फैनायमोन आरो नाथाय मानिबा जाहोनाव ओ साननैसोनि गेजेराव सि-सियाल, सिगुनफोरा गोथैनाव बायाखैब्ला अब्ला बे मानसिया गोथां समाव मानिबा गेदेर सरबांसा लानाय फाबगिरि एबा जेनेबा साथाम
गोरजिया बिजामादै लाखिनानै फाब नांनायनि थाखाय जादों होननानै बर' नाव बेबायदि फोथायनाय दंमोन आरो। ओ गोथै सहआ बाहागो मोनथामनि हा सिमायाव गोग्लैदोंब्ला गोथैखौ रावबो जिब जुनारफोरा दाङा होननाय बाथ्रा बेफोरबो दंमोन आरो ओ बियो मानसि गोथैनि थाखायल' नङा गु बुन मोसौ मैसो ओ सैमाफोरनि सायावबो सियाल सिगुनफोरा बानानै थासेयावबो जानाय नुवाखैब्ला दोहोरोम फोथायसुला बर'फ्रा गोथैखौ एसे बोथ्रोदनानै जाजोबहोनानै गावखौ फाब लानाय नुनो मोनोमोन आरो।
बर'फ्रा गोथोखौ औवानि बैसां एबा सांग्रायाव दैखांनानै गोथै सालियाव लाङो। बे बैसां खानो थाखाय दाननाय औवा सुबाखौ एबा बेनि आद्रा थानाय औवाफोरखौ आरोना सुवा जाबाय होननानै साननानै साननाय जायोमोन आरो बे सुबभानि औवाखौ गोथै बैसांनि अनगा गुबुन हाबायाव जेनेबा बाहायनाय जायामोन बे खौ सुवा जाबाय होननानै सानोमोन आरो बे सुवानि औवाखौ बे जेनेबा ओ बैसां बान्नाय बानायग्रा बाथिनि थाखाय मुबासो गोलाव सनै औवा दानस'नानै बेफोर खौ लानाय जायोमोन आरो
बानग्रा दाहामा औवा होस'वा लासेनो थालिर बे माबा बिफां ससे दानस'नानै बेखौ खावनै सिंखावनानै बाथि सायाव होस'यो। आरो गोथैया गेदेर गोलाव बे गिलिर जायोब्ला मोनफा मोननै औवानि खामि बेफोरखौ होस'योमोन आरो आथिखालाव नाथाय थालिर बिफांखौ फिसा फिसा सिनखावनानै गोथै दिहुनगोन जायगा एबा हायावसो ओ हौवाब्ला सिरिबा आरो हिनजावब्ला सिरि स्नि बेफोरखौ होस'नाय नुनो मोनो आरो। आथिखालाव गोथैखौ न'निफ्राय दिहुननायनि सिगां सिथ्लानि खोला हा खोलाहा आरो हा गोथार दै गोथार लानानै आगसि आखाइजों बिलिर ना बिलिरनानै बे लिरस्रोनानै ओमफ्राय बे गोथैखौ बेयाव बर'नानै दोनफैयो आरो। बैसां खानायनि उनाव गोदै सहखौ सिथ्लनानै बैसां बे बैसाङाव खोलाहा खरसा खालामनानै सुनानै दोनो आरो बेनि उनाव गोथैनि आंगो मानसि बि जेनेबा दैजों आंगो मानसिया दैजों बे गोथैखौ बिलिरस्रो बिलिरस्रियो खालामनानै थाव फुनो खानायाइ खानानै होयो बिनि उनाव गोथैनो बेदर ओंखामफोरखौ आगसि आखाइजों दौवो आरो। दौनायनि फाव खालामो। जेनेबा फाख्रि बिलाइजों दै दौनायनि फाव खालामो बयबो दै ओंखाम दौनायनि उनाव ओ फाव खालामखांनायनि उनाव फारियै ओ गैयि जि गु जेनेबा फारि गैयि जेबो माबायो आरो। सि गुफुरल' जेबो फारि आरि जेबबो गैथारै बेलेग कालार गैयि जि जेनेबा गुफुरजों गोथै खौ खोबनानै होयो आरो। आरो बेट एबा रायदों जों बेखौ खायो आरो गोथैखौ बेटजों खा ख्लबोब्ला फैगौ जोनोमावलायनो मोज्लाय जान्जि बायदि जायो बेखौ फोथायनाय दंमोन आरो। बेनि उनाव नुजाफोनाय बयबो खेबफा खेबफा खुलुमस्रां आरो बयबो खुलुमस्रां हरो। बानग्रा साब्रै मानसिफोराबो खुलुमनानै बैसांखौ दैखाङो आरो बाननानै गोथैसालिथिं लाङो गोथै बे बानलांनायनि सिगां सिगां नार्जारि बंस'नि मानसि एबा बेग गैयाब्ला बैसो जानाय सासे मानसिया औवा हासुं गंसेयाव गोबोर हा लगायनाय दै सनानि आस थाम दुब्रि बिजौ ओ गुफां थुलुंसि दालाय लानानै आरो खुन्दुं बे ओ औवा न'निफ्राय बोलांनानै गोथै सालिनि एसे जानगाराव जिरायबाय थायो आरो बानग्राफ्रा गोथै